नोंथां औ खोनादों नोंथां।
मा खालामदोंमोन नोंथाङालाय?
अ आङो दायो ओरैनो जिरायनानै दंबाय दं आरो नोंथाङालाय बो मा खामदों?
आंबो नै बिदिनो जिरायलाबायनानै दङ। दासान्दि नोंथांना खबरफोरालाय माबोरै सोलिगासिनो?
औ आंनि खबरा बेफोरबायदिनो मोजाङैनो सोलिगासिनो दं। नोंथांनियालाय बोरै?
ओ आंनियाबो बिदिनो बरथमान गसाइनि अननायाव थिगैनो सोलिगासिनो। जानो लोंनो फ्राय लानानै बिदिनो संसार दानायनिफ्राय लानानै संसार जालांनिफ्राय लानानै बिदिनो गसायनि अननायावहाय मोजाङै मोजां संसार दालांनानै बा सलिगासिनो आरोखि।
उम मोजांनि बाथ्रा दे।
औ ओंखाम जाखांबायमोन नामा नोंथाङा?
औ जाखांबायमोन सानजौफुनि जाखांनानै माने दिनो जिरायनानै दंमोन आरो। ओ जोंनिया माबासोमोन बेदरजों आलु ओमफ्राय दालिसोमोन।
ए जोबोरैनो गोथावमोन माथो जोंनिया माबासोमोन नाजों बिलाहिसोमोन।
अ मोजां दे।
औ। माने आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानैसो नोंथांनो कल हरनाय जादोंमोन आरो। जुदि नोंथाङा ओरैनो दंब्ला सावरायजागोन ना?
औ सावरायजागोन नोंथां।
औ जे जोंहा नैबे गरम बोथोरबा नैबे जोंनि खाथि खालानि ओनसोलफोरावहाय। मा मा मैगं थाइगं मोननाय जायो बेफोरनि बागै इसे सावरायनो होननानै नोंथांजों लादोंमोन आरो आंनो फोरमायगोरनोसै नामा?
औ जागोन दे नोंथां।
औ जे जोंहा बेवहाय जोंनि ओनसोल खाथि खाला गामि गामिफोरावहाय जोंनि बेफोरावहाय जोंहा मैगं थाइगं मोनो होनोब्लाथ' गोबां मैगं थाइगं मोननो हायो। जेरै जोंहा जिंखा, बहल, बिन्दि थारुन, सबाय बिमा, बायदिसिना बिदिनो मैगं थाइगं मोननो हायो आरो ज जोंहा। आरो बिदिनो गोबां मैगं थाइगं मोननो हायो। जों जेखौहाय जों आं मोनथिजोबा माखासे गोबां बिदिनो मैगं थाइगं मोननो हायो नङा होनब्ला जों बुंजोबनो हाया। खोनादोंना नोंथाङा औ औ। औ बिदिनो जोंहा मैगं थाइगं होनोब्ला बिदिनो गोबां जोंहा मैगं थाइगंनिफ्राय बिदिनो गोबां मैगं थाइगं दिहुनो। आलु आलुखौबो जोंहा गायनाय जायो। जे जोंहा गोजां बोथोराव गायो खोमा आलुखौहाय। औ आलुखौहाय जोंहा बिदिनो गोबां आलुखौ बिदिनो मोनसे मोनसे मोनसे थुलांनानै होयो आरोखि ‌। बा नांगोलजों एवनानै बिदि बिदि थुलांनायखौ जों नुनो मोनो आरोखि आलुखौहाय मोनसे मोनसे मोनसे थुलांनानै आरो बिदिनो खोबफिननायखौ जों नुनो मोनो आरोखि आलुखौहाय। बिदि आरोखि जोंनि औ खाथि खालायाव जों बेफोरबायदि नुनो मोनो आलुफोर गायनायखौ ‌। आरो बिदिनो गोबां आलुआ मोजां जानायनि थाखाय हासार होयो। गोबोरखि हासार औ। गोबां बिदिनो गोबोरखि हासार होनायखौ जों नुनो मोनो गोबोरखि हासारजों जे मोजां जायो होननायखौ जों खोनानो मोनो आलु आलुजोंहाय आलुखौहाय आरो बिदिनो जोंहा गोबां मोजां बिदिनो उनावहाय आलुखौ बिदिनो हाग्रा फोसाबना होयो बा हाग्रा एवनानै होयो साइड साइडनिखौ फुना होयो आरो बिदिनो आलु मोननानै जेब्ला सम जाबा आलुखौ फुननानै आगोलावखौ मारै फुनांगौ होनोब्ला जोंहा नांगोलजों दाबो जोंहा आलुजों बुरखोनायखौहाय नुनो मोनो आरोखि नङा होनब्ला
उम नंगौ।
औ बिदिनो आरोखि जोंहा आलुखौै बेफोरबायदि खालामनाय जायो मोजाङै मोजाङै लाखिनानै आरो बिदिनो गोबां जोंहा आलुजों। गोबां ओंख्रि आलुआनो। मेइन ओंख्रि होननानै जों साननानै लायो बांसिनानो आलु ओंख्रिया जेरावबो। बाहायजानाय ओंख्रि आरो बेदरजोंबो जानो हायो जोंहा ओरैनो मिरामिसावबो आलु जानो ह हायो गोबां बिदिनो आलुजों जोंहा आलु बाथोन जानो हायो आलु एवनो हायो। बेदरजोंनो होन माजोंआनो होन आलुआ सब ओंख्रिजोंनो मिलायजोबनाय मोनसे ओंख्रि होननो हायो आरो जों नङा होनब्ला?
औ नंगौ।
औ बिदि आरोखि आरो गुबुन गुबुन बिदिनो गोबां ओंख्रि गायनाय जायो। जों जोंनियाव जोंनि न'आव ओंख्रि गायो मैगंफोर गायो होनोब्लाथ' बिदिनो आलु गायो थास' गायो। आरो बिदिनो भिन्दि गायो सबाय बिमा। थिथा केरेला खांख्रिखला बायदिसिना बेफोरबायदि ओंख्रिफोर गायनाय जायो आरो बिदिनो जोंहा खुमब्रा दङ थाइबें दङ लाव दङ। आरो जोंहा फान्थाव दङ। नै बेफोर ओंख्रिखौहाय जों गायनाय जायो न'फोरावहाय बेफोरबायदि ओंख्रि फोरखौ जों मोननो हायो आरोखि बा जोंनियावनो गायो आरो बेफोरबायदि ओंग्रिफोरखौ'- खोन्थानोबाथ' गोबां ओंख्रिफोर दङ जे मैगं थाइगंफोर दङ जेन मा मा मैगं थाइगं मोननाय जायोबा गायनाय जायो बेफोरखौ खोन्थानो जोंहा समनि गोबां आंखाल जायो बेखायनो सुंद'यै नोंथांनो फोरमायदो आरोखि जों बिदिनो गुवारै फोरमायबाथ' गोबां खोथा दङ जोंहा बेफोर मैगं थाइगंनि बागै नङा होनब्ला
औ नंगौ
औ आरो बिदिनो मैगं थाइगंखौ लानानै गोबां सुबुंफ्रानो बेफोरबायदि मैगं गोबां बिदिनो मैगं थाइगं गायनानै आबाद मावनायखौ आबाद मावनानै जोंहा गोबां बिदिनो रां आरजिनायखौ नुनो मोनदों आरोखि आथिखालावहाय गथ' गथाय फोरोंनाय बा न' बेंनाय रायजो जानाय संसार खुंनाय बेफोरखौ जोङो बेजोंनो जोंहा गथ' गथाय फोरोंनायखौ ब जों नुनो मोन्दों आरोखि गोबां सुबुंफ्रानो रायजो जानायावहाय आबाद मावनानै गोबां सुबुङानो बेफोरबायदि गोबां रां आरजिनायफ्राव बेफोरबायदि जौगासारनायखौ जों नुनो मोनदों। आरो फालांगि मावनायावबो गोबां सुबुङानो फालांगि मावनानैबो बेबायदि मैगं थाइगंनि फालांगि मावनानैबो गोबां सुबुंखौनो जौगासारनाय नुनो मोनदों बा जौगादों जेब्ला जोङो गावनि बुद्दिखौ बाहायो अब्ला जोङो बेफोरबायदि बुद्दि गैयाब्ला जोङो मैगं थाइगं गायनानै मुलाम्फा जाया जों जे बुद्दि था बाहायनानै जों मैगं थाइगं गायोब्ला अब्ला जोङो निस्सय जोङो मुलाम्फायाव थागोन बा जोङो खहा जानाय नङा आरोखि नङा होनब्ला
औ नोंगौ
औ बेफोर आरोखि मैगं थाइगंनिफ्राय बेफोरबायदि मुलाम्फा मोननो हायो जों गुबुन गुबुन जायगाफ्रावहाय जोङो जायगा मैगं थाइगं गायि जायगाफोराव जों हरनो हायो जोंनिफ्राय मैगं थाइगं गायनानै जेन जों बेसेन गोसा मोनो आरोखि फाननानै बेफोरनिफ्राय बुरजा रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनो आरोखि ना मा होनो नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां
औ आरो नोंथाङाबो फंनैसो बाथ्रा बुंनो दंब्ला बुंदो बेफोरबायदि मैगं थाइगंनि बागै
औ मैगं थाइगं होनोब्लाथ' जोङो जोंनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय जा एबा इदिनो मा होनो मावनानै मोनो बा आबाद दिहुनो जोंनि उ दैफोरखौ सुफुंनो एबा जोंनि थांना थानायाव जानो थाखाय गुबुन गुबुन रोखोमनि जों बेफोरबायदिनो आबाद मावो बा जाग्रा बेसादफोर नङा होमबा औ बै फोरखौनो जोङो माने मैगं थाइगं होननानै मिनथियो जाय मैगं थाइगङा माने मिथिंगायारि सम्पदनिफ्राय मोनो बै फोरखौनो जों माने गुबुन आदायै आबा द मावनानै बेफोरबायदिनो दिहुनथाय दिहुननानै जोङो गोबां गुबुन गुबुन आबाद मावनाय बा जोंनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय थाखाय बेफोरबायदि आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो ओ बेफोरबायदिनो औ जोङो जानो थाखाय जा दिहुनथाय दिहुनो एबा ओंख्रि जानो थाखाय गुबुन गुबुन रोखोमनि मैगं थाइगं बेफोरो ओ जोंखौ गोबां हेफाजाब होयो नङा होमबा जोंनि थांना थासान्दियाव जेब्ला जों औ जानानै थांना थायो बा जोंनि ओ बै मैगं थाइगंनिफ्राय गुबुन गुबुन रोखोमनि जोंनि देहायाव नांनाय प्रटिन भिटामिन बैफोरखौ जों बैफोर गोथां मैगं एबा गुबुन गुबुन रोखोमनि मैगं बैफोरनिफ्राय जों मोननानै जानानै थांना थायो आरो।
औ।
औ जोंनि ओनसोलाथ' बेफोरबायदिनो गोबां ओ आबाद मावनाय जायो मैगं थाइगांनिबो आरो बैफोर आबादनिफ्राय जा एसे एनै मोनो एबा फाननानै बायनानै बेफोरबायदिनो जों जानायखौ नुनो मोनगासिनो दं। जोंनि गामि ओनसोल सोहोर एबा टाउन सहरफोराव बेफोरबायदिनो ओ मैगं थाइगंनिबो जों फानलाय बायलाय बेफोरखौ नुयो।
औ।
औ बेफोरबायदिनो ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि मैगं थाइगं आबाद मावनानै माने गाव गावनि जिउखौबो जों खुंबोनाय नुगासिनो दं आरो मैगं थाइगं होनोब्लाथ' बेफोरबायदिनो दानि एबा दा सोलिबाय थानाय ओ बोथोरावहायथ' जोङो बांसिन थास' गायनाय एबा जिंखा फोरला बेफोरबायदिनो आरो बानलु बैफोरबायदि गायनायनि आबादखौ जों नुगासिनो दं जायखौ जों मैगं थाइगं होनो नङा होमबा
औ नंगौ
औ बेैफोरखौ जे आबाद खामनानै माने माखासे सुबुंफोराबो जोंनि ओनसोलाव गोबां बिबांनि माने बेफोरबायदिनो थोजासे नङाब्लाबो जा हागौ इसेबां आबाद मावनानै माने बैफोरनिफ्राय जा आबादनिफ्राय मोननाय फसल बेैफोरखौ माने गुबुन एबा हाथाय बाजाराव फाननानै माने रां खान रांखान्थियाव एबा रांखावरि खामायनायखौ जों नुनो मोनदों। जाउनाव बिसोरनि न'खरफोराबो मोजाङै मोजां सोलिबोगासिनो दं। जोङो बेफोरबायदिनो मोनसे नङा मोनसे बिथायाव सोनारनानै बा आबादनि सायाव सोनारनानै बा मैगं थाइगंनि सायाव सोनारनानै फालांगि खालामनाय सुबुंफोर खौबो नुबोगासिनो दं। बेफोरबायदिनो जानांगौ नङा होमबामोन नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
गुबुन गुबुन बिथिङाव बेफोरबायदिनो ओ जोङो आयदा लानानै आयदा खामानि मावब्ला जोंनि न'खर फरियाल बेफोरखौ जों खुंलांनो हायो मोजाङै मोजां। जेरै जों दा सावरायदों मैगं थाइगंनि बेफोरबायदिनो ओ दिहुनथाइ दिहुनोब्ला एबा दिहुनथाइ खस्ट' मावनानै दिहुननानै जों फाननानै जा एसे एनै रां खरस मोनो बेफोरस नि जुनै जोङो माने गाव गावनि लाइफखौ बा गाव गावनि न'खरखौ मोजाङै खुंलांनो हायो आरो।
औ।
औ बेफोरबायदिनो ओ मैगं थाइगंआथ' गोबां दङ' नङा होमबा? बोथोर लानानै बोथ सम लानानै सम माने गुबुन गुबुन रोखोमै जोङो आबाद मावनाय बा दिहुनथाइ दिहुननाय बेफोरखौ नुयो आरो औ माखासे बेफोरबायदिनो दानि जुगावथ' दोरोङारि रोंगौथाय गोनां जानानै माने गुबुन गुबुन रोखोमैबो आबाद फसल एबा मैगं-थाइगंनि आबाद मावनाय थाब थाब मोननाय बा बेफोरबायदिनो ओ दोरोङारि आयदाजों खान्थि बाहायनानै माने दायोथ' गुबुन गुबुन रोखोमनि मैगंखौ माने जों बोसोराव खनसेल' मोनग्रा मैगं फोर थाब्लाबो बैफोर मैगंफोरखौ माने रोंगौथि थानानै दोरोङारि खान्थिजों माने ओ बोसोरफ्रोमबो मोनग्रा बेफोरबायदि मैगं खालामना होबाय आरो नङा होमबा नोंथां? मैगं-थाइगं औ बेफोरबायदिनो फालांगि सोलिगासिनो दं जोंनि जाउनाव ओ आइजोफोरखौबो जों नुदों आरो बेफोरबायदिनो मैगं-थाइगं फाननानै गावनि जिउखौ बा गावनि न'खर फरियालखौ खुंलांनाय बेफोर औ मोजांनि बाथ्रा नङा होमब्ला नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औथ' जोंहा नोंथां फिथाइ सा ओ मैगं थाइगंनि सावरायलायनाया एसेयावनो थाथ'थोंसै नामा समाबो जाबाय जोंनिया।
औ नोंथां जाहा समाबो जाबाय। नोंथां जोङो नैबे मैगं थाइगंनि बागै सावरायनानै नोंथांजों जोबोर गोजोननाय मोन्दों आरो खि जे जोङो नैबेबायदि मैगं थाइगंनि जे जोंहा जानाय लोंनायनि नोंथाङा जेब फोरमायना होबाय एसे एनै नोंथां जे रोंगौथि नैबेफोरनिफ्राय मोनथिनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनदों। दे अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय नालाय
औ दे गोजोननाय थाबाय।